औ खाल खाल
नोंथाङा ओरैनो दङ ना
अ दा ओरैनो दंथायोथां
बिदिब्ला आं नोंथांखौ खलरनायनि जाहोनानो जादों दों नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
औ दे नोंथां
बिदिब्ला जिहेथु दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ मानसिनिनो मोनसे जोबोद गोनांथार
बाहागो होननांगोन जिहेथु जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायोब्ला जोंनि गोसोफोरखौ जोबोद गोजोन्नाय मोनो
नंगौ नोंथां नोंगौ
बिदिनो जों मोजां मोजां जायगाफ्राव बेरायो बिदिनो जारिमिनारि जायगा बिनिफ्राय गोबां मिथिंगायारि ओनसोलफोराव एबा जों पिकनिक जाहग्रा जायगा आरो गोबां मुंदांखा मुंदांखा जायगाफोराव दावबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ
थिग बिदिनो नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां दावबायनाय होनोब्ला जोंहा दङ बिदिनो दावबायदों माखासे जायगाफोराव खाथि खालानि रायजो थिग जोंनिनो मेघालय अरुनाचल जेरै वेस्ट बेंगल सिक्किम बेफोराव दावबायदों आरो नोंथां आं बेनि अनगायैबो जोंनि आसाम आसाम रायजोनिनो माखासे जिल्ला एबा ओनसोलफोरावबो दावबाय जेरै ओ गुवाहाटि जोंनि आसाम रायजोनिनो राजथावनि गुवाहाटिी आरो बेथिंजाय जरहा बाक्सा क'क्राझार सिगां बेफोरबायदि ओनसोलाव दावबायदों आरो जोंनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो गोनांथार सुबुं जिउआव माने दावबायनाया बयनिबो गोनांथार जोङो दावबायनांगौ जोङो मोजां माखासे मिथियै खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो माखासे रोंऐ फोरखौ रोंनो जों सोलोंनो हायो जोङो दावबायोब्ला मानोना मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगानि थानाय जानाय बायदिसिना आसार खान्थि एबा बिसोरनि माखासे मावनाय दांनाय बेफोरो माने आलादा आलादा जायो थिग बेबायदिनो जोङो बेनिखायनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय बे गुबुन दाबसे जायगानि जों माखासे बेफोरबायदि आदब खान्थि बाराय रायजलायनाय होननाय बा मा माखासे खामानि मावनाय बा सोलोंथाइनि बिथिङावबो जोङो दावबायनानै जोङो सोलोंनो हायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो माखासे ओ बिथिं बा माखासे थांखिजों जोङो दावबायो जेरै जोङो सोलोंथाइनि बागै जोङो दावबायो सोलोंथाइनि बागै
औ नोंथां जिहेथु जोंनि सोलोंथायाइयाव जिहेथु थाखोफोराव मोनसे दावबायनाय थायो नङा होमबा नोंथां
मा होनदों नोंथां?
जिहेथु जोंना थाखो जिहेतु क्लासफोराव गरम बन्द'फोरावहाय मोनसे ओ फरायसालिनिफ्रायनो दावबायनाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बै दावबायनायखौ नोंथाङा मानो गोनांथार होननानै सानो बेनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा नोंथाङा
औ नोंथां आंनि मिथिनायाव माने बै सोलोंथाइ बा सोलोंसालि बा फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनाया जोंनो गोनां मानोना फरायसाफोरखौ फरायसाफोरनो जोंनो मोनसे आयदा थायो जे जोङो माने दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मोनदांनानै मिथिनानै बैयावहा माने नायदिंनानै जोङो बेफोरनि मोनदांथि मिथिनायखौ जोङो लिरनो थाखाय बा जोङो लिरनांगौबा आनजाद होनांगौ जायो बैनि थाखायनो बिदि सोलोंथायारि बा फरायसाला फरायसालि बा फरायसालिमानिफ्राय जोङो दावबायनो थाखाय लाङो बे दावबायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा मोनसे मिथिंगायारि जों आबहावानि मिथिंगायारि आफनि सायावबो जोङो लाङ बेफोराव जो मिथिंगाया माबायदि सोमजियो बा माबायदि बिनि ओ थासारिफोरा जोङो माबायदि बेयाव मा मा मोननो हायो बेफोरनि बागै जोङो लांनानै फोरोंगिरिफ्रा दिन्थिनानै माने फोरमायनानै बुजायनानै होयो बेबायदि खालामनानै जोङो फोरोङो बिनि उनाव जोङो माखासे समाव जोङो बिदिनो औ
खोनादों नोंथां नोंथाङा बै तेजपुरनि अग्निगर तेजपुरनि बै अग्निगऱ हाजोआव थांफेरबाय नामा नोंथां
नोंथां आं बुंनो थाङोब्ला बेयाव थाङाखै नाथाय खोनाबाय थादों आं नाथाय दासिमबो तेजपुराव माने गोबां खेब थांबाय माने थांबाय थानाय जायो थेवब्लाबो आं बै जायगायाव याव हाबफेराखै होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां नोंथा माने दायो आं बेयाव मा बे सिंङाव मा मा दंङ मा मा गै गैया बेखौ आं बारा फोरमायनो हानाय नङा आरो मिथिनाय नंला
औ नोंथां जिहेथु जोंहा दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो नंङा होनबा नोंथां जैरैबादि सरासनस्रा दावबायनाय बहाबा पिकनिक जाहैनाय बहाबा जारिमिननि जायगा नायनाय नायनाय बहाबा गुबुन हादरखौनो नायहैनाय थिग बेबाय बेबायदिनो जोंहा मोनसे थाखोनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों आरोखि साहस गोनां दावबायनाय मोनथियोना नोंथाङा साहस
साहसगोनां दावबायायनो
बुजि मोनदोंना
औ नोंथां आं नोंथां बेखौथ' बुंनो हाला देलाय नोंथाङानो बेखौ फोरमायनानै होलाय
जिहेथु एदभेन्सार जार्नि होननाय खोनादोंना
औ-औ
बैखौनो साहस गोनां दावबायनाय होननानै बुङो नोंथां जिहेथु जोंहा आ बै साहस गोनां दावबायनायाव जोंहा थिखानाय जिहेथु जायगा थाया जिहेथु नोंथाङा बै दावबाय साहस गोनां दावबायनायखौ दावबायनो थाखाय नोंथांनो थोजा गोहो आरो बोलोबो गोनांन्थि जायो। जेरैबायदि नोंथाङा ओ जिहेथु बै माउन्ट एभारेस्ट गाखोनाय बेफोरनि सोमोन्दै खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो।
जिहु गोदोआव बै बेवहाय गाखोनाया जाथावनायानो नङामोन। जिहेतु इमपसिबोल होननानै बुङोमोन बै मोनसे दावबायनायखौ नङाओमबा नोंथां?
जि जों माउन्ट एभारेस्ट गा ओ सिगांसिन माउन्ट एभारेस्ट गाखोगि
उम आंथ' दायो बेनि बागै बुंनो हाथ'ला नोंथां आं गोसोआव गैथ'वा माने। ओ बे बेेनि बागै
औ नोंथां जि तु माउन्ट एभारेस्टनि बै हाजो थिखिनिआवहाय अक्सिजेननि आंखाल जायो आरो बरफ्राबो गोबां गिलिनानै होयो। थिग बेबादिनो गोदोआवहाय बे बै हाजो थिखिनियाव गाखोनाया जोंनि सुबुंफोर नि थाखाय जाथाव नायानो नङामोन जिहेथु ओ सोरबा सोरबा बिदिनो बेयावहाय गाखोनो नाजायो ट्राइ खालामो थिग बेबायदि नो गोबां दावबायारि साहस गोनां दावबायारिफोरा बेवहाय गाखोनानै सो सोरबा सोरबा गावनि जिउखौबो खोमानो गोनां जायोमोन होननाय खोनादों। बेवनि उनावहाय मोनसे ब्रिटिश हान्जाया जोबथा मोनसे थांखि लायो जिहेथु बैसोर सानैखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन होननाय खोनादों। तेनजिं नरगे आरो
बेबायादि गिख्रंथाव जाबाय थानायनि थाखायनो बिथांमोना बै दावबायनायखौ माने सानैल' सेलेक्ट खालामदोंमोन जोबनायाव जिथु दावबायारिफोरा गाखो खोनानै बिदिनो गाखोनो हायियाव गावनि जिउफोरखौ खोमानो गोनां जादोंमोन गेजेर ससेयावनो बबे सोरबाबा अक्सिजेननि आंखालाव सोरबाबा बै बरबा गावस्राना होनायनि जाहोनाव बेनि उनावहाय जोबनाय जोबनायाव लास बै ब्रिटिसफोरनि मोनसे जि थांखि बियो मोगथाङाव जाफुंसार जादोंमोन। बिथां ब्रिटिसफोरा टेनजिं नरगे आरो सासेया सोरमोनलै खोनादोंना नोंथाङा?
उम आं गोसोआव गैला नोंथां बेखौ
आरो तेनजिं नरगे बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गाखोनानै बिथांमोना जागायनाय दिद जन जायखौ दाइन रोजा मिटार गोजौ बिथिंजाय जागायजेनदोंमोन होननानै खोनादों जिथु बिथांमोना रिड जन थि जागायनानै नुजोबनायाव अक्सिजेन बथल बायदिनि हेफाजाबजों बिथांमोना गोजौ हाजो थिखिनायाव सहैनो हादोंमोन थिग बेबायाददिनो बुहुमाव रावबो गाखो हायि बै हाजो थिखिनिखौ गाखोनानै बिथांमोनहा बुहुमनि मादावनो मुंदांखा जादोंमोन होननाय खोनादों। जोबनायाव बै टेनजिं न'रगेया बेवहाय इसोरनो गाखोनो हानायनि थाखाय इसोरनो बिथाङा दोंमोन होननाय खोनादों आरोथिं एडमान् हिलारिया क्रस मोनसे फबनानै गारबोदों होननाय खोनादों बेवहाय बरफनि सिङावहाय
औ नोंथां मोनसे आं बेयाव सों जोङो बै माउन्ट एभारेस्टनि गाखोनाय एबा जोङो मा थांखि लानानै जों बेयाव मा थांखिनि थाखाय जोङो बेै हाजो थिखिनियाव गाखोनो नाजायो बिनि थांखिखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा एसे बुंनो हागोन नामा?
थांखि होननानै बुङोब्लाथ' आं जेनेबा बयहाबो गावबा गावनि थांखि थायो। जिहेतु बेयो बेयावहाय मोनसे ओरैबायदि जायगा जाय जायगायाव बुहुम माउन्ट एभारेस्ट होनोब्ला गिबियावनो बेयो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनि जाय बुहुमनि गोबां मानसिफ्रानो बै हाजोआवहाय गाखोनो नाजायो ना नाथाय जाफुंसार जानो हाया सोरबा सोरबा दावबायारिफोरा बेवहाय गावनि जिउखौबो खोमाना लानो गोनां जायो बिथांमोना जाफुंसार जाया मानो होनोब्ला बै हाजो थिखिनिखौ गाखोनो थाखाय जोंनो गोबां साह गोनांथि जायो नोंथां आरो बोलोनिबो गोनांथि जायो।
मानो होनोबा बेवहाय नोङो अक्सिजेननि आंखाल जागोन बयजोंबो मोगा मोगि जानांगोन जोंहा समावबो जोबनो ह
होमबा औ नोंथां औ नोंथां दे दे दोनथ'नोसै नोंथां।